हेलव?
हेलौ! अह
हेलौ नोंथां?
खोनादो दे खोनादो खोनादो।
औ ओ नोंथां
अह आं दा ज'नानै दं ओरैनो न‌आव।
औ ओ नोंथाङा दा फ्रि दा?
औ प्रि।
औ ओ ओ मोना मोनानि साहा लोंबाय नोंथाङा साहाखौ लोंबायना?
लोंखांबाय।
औ औ ओ नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो होनना कल खालामदोंमोन आं, रायज्लाय जागोन ना नोंथां?
रायलाय जागोन दे।
औ। ओ नोंथाङा जा जोंनि आसामनि आबाद आसामनि आबादनि बागै एसे फोरमायना होदो। होम बालाय
जागोन नोंथां ओ जोंनि आसाम आसामनि गाहाय आबादानो जादों माइ ओ माइखौ थ' जोंनिया माइ गायनायाव गोबां दै नांगौ दैज्लां बोथो थोराव बांसिन माइ आबादखौनो आसामाव मावनाय जायो आरो ओम फार्स्टआवनो आसामनि गोबां आबादारिफोरा माइखौ बोथोरनि अखा गोलैनाय गोलैजेननाय लोगो लोगोनो ओ खोथिया फोना दोननानै माइखौ जेब्ला रज'यो अब्ला बेखौ जुन जुलाइसोयाव गायहैनाय जायो आरो
माइ आबादखौ माइखौ आसामावनो बांसिन मावनाय जायोदिसुन
बिनि अनगायै आसामाव साहा आबादबो मावनाय जायो गोबां आसामा साहा साहानि थाखायबो मुंदांखा आरो बिदिनो फिसा फिला गोबां आबाद मावनाय जायो फाथो खौबो आसामाव गोबां मावनाय जायो
उम
आरो औवा
औ नोंथां
आरो गारजि गारजिखौबो आसामाव गोबां मावनाय जायो
बुंबाय था नोंथाङा
बिदिनो आरोओ आसामनि ओ गोबां जायगायावनो
औ
गोथौ हायाव बांसिन माइआ जायो आरो ओ दैज्लां बोथोराव गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां दै लोमो ना आसामाव दैबानानि थाखाय बेयाव थौ हायाव आसामाव गोबां माइ जायो
औ नोंथाङा माइ आबादनि बागै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा
माइआथ' आसामाव बांसिन मावनाया गोबां रोखोमनि माइ मावो आसामाव
बिनि मुंफोरखौ आं बुंलांनोसै ए जोसा ओमफ्राय
औ
बरिम'
औ नंगौ
बंगबन्धु आरो सततर पसततर
औ
नाया गोबां गायजेनदों बेखौ बंग बंगबनध'खौबो गोबां गायदो फार्स्ट फायजेननायाव औ गोजान आबादमोन सिगांओ खरमा होननाय माइबो दंमोन बर'फोरा उन्दैसिन खरमा होनो गुबुनाव मा होनो आं मिथिया बेखौ गायोमोन हरमा बायस मुथि होननाय आरो गोबां दंबावयो आं नामखौ मोजाङै बावगारजोब्बाय मोजाङै मिथिला
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा जा जों आबाद माइ आबादनि बागै माइ आबादनि खान्थिफोरखौ औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा सोंलुयै
दे आं फोरमायनोसै
औ
माइ आबाद मावनायावथ' आसामनि गोबां आबादारिफोरा फासथावनो आगोलो अ
औ
गोबां आबादारिफोरानो ट्रेक्टर एबा मेचनजों हालेवनानै माथो गायो सिगां बांसिन
औ
गोबां आबादारि होननानै गावबाागाव न'आव मोखौ फिसिनानै मोखौौ बलदजों गावबागाव फोथाराव नांगोलजों हालेवोमोन
औ
दानिया मेचं गोसो हालेवनाय नुनो मोनो
औ नंगौंौ ्रेक्
ओमफ्राय गामिनि आइजोफोरा
औ
खोथिया फुनाय बा माइ गायनायाव आइजोफोरखौ बांसिन नुनो मोनो हौवाफोरा आलि दान नाय आलि खोनायाव हेफाजाब होयो
औ
औ
थारैनो सैथो औ
औ
ए नोंाथ' मोजाङायलांबाय आब एसे आबादनि बागायलांसै नोंथांनिसिम नोंथाङा जा बुंदों बेफोर गारिबो सैथो जबो आरो ना जा आबाद होनना बुङोबाथ' जों मिथिखायो जोंनि नै दा सोलिबाय थानाय माइ आबाद बा दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबाद मावनाय जायो आरो बेनि लोगोजों लोगोसे जोंनि जों आसामाव मैगं थाइगं बा माइ आबादजों लोगोसे मैग थाइगं बा बि बिबारनि बा जों साह बिलाय साहा बिलाइनि आबादबो मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो मैगं थाइगं बिलाइ रोङोब्ला जोगोनार जोगोनारनि आबाद मावनाय बा लाव पथल बायदिसिना बिलाहि ए बा जोङो लाइ लाफानि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा औ थि बेबायदिनो औ ज जोलैखौ जोङो नोन बे जोलैखौ ज जा हाथथाय बाजारनिफ्राय बा जोंनि न'आवनो जानाय ओ जोगोनारनिफ्राय दोनथुमनो हायो नोंथां। ओ बेनि अनगायैबो जोङो जेब्ला जों हाथाय गलानिफ्राय बा हाथाय बाजारनिफ्राय जों लानानै फैयो अब्ला बे जोगोनार नि जोलैखौ जों दोनथ'नांगोन। दोन्थ'खांनायनि उनाव जोंनो जोगोनारनि जा बेखौ गायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो ओ हा दखलसे नांगोन। बे हाखौ जों खदाल जावनोबा खालामनांगोन आरो नोंथां बेखौ जों हासार महराव बाहायनाय जायो। बे गोबोरखौ जोङो हायाव ओ गलाय होनानै बा गय मोन्देर होनानै जोङो ओ हाखौ ओ समानै आलि महर होनांगोन आरो। बे आलि महर होखांनायनि उनाव जेब्ला बेखौ ओ जा जों लाबोनानै दोननाय जोगोनारनि जोलै बे जोलैखौ जोङो बे हायाव फबना होनांगोन ना आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो बेबा बि बेखौ जोङो फबनानै होयो बेखौ जोङो ओ सानफ्रोमबो सप्तासे बा ओम मास मोनसे दानसे दै होनांगोन आरोना नोंथां जेब्ला सिम बे खिलिया जों बेखौ खिलिनायावलागै खिलिनायसिम जोङो बेयाव दै होबाय थानांगोन आरो। ओ थिग बेबायदिनो जोङो जेब्ला दै होयो औ जेब्ला जोङो दै होगोन। अब्ला बेयो खिलिबोगोन आरो बे जेब्ला एसे देरगोन देरनाय देरनायलाय जोङो देरनाय समाव माने बेवहाय सां होनाय जायो आरो। सानखौ जोङो औवानि बा जोङो दोनदाल गुसुं उन्दै उन्दै फिसा फि ओ बेनि उनावहाय जेब्ला जों जोङो ओ हायाव जिगाब बना होनांगोन माइ हाखांनाय नि उनाव जा जिगाब मोनो बेखौ जोङो हायाव बा फोथारफोराव जोङो बना होग्रोनांगोन मानोना जोगोनार जोगोनारा मानो हानांबोला माने सेवलांनोबो हानाया नो जोङो ओ जिगाब नाजोबनांगोन आरो नोंथां। ओ जोबोद गिदिर गिदिर देरनायनि उनाव माने बेखौ जों फाननै फाननानै जोङो ओ गावनि न'खरखौबो सुंनो हायो बा जों फालांगि मावनो हायो आरो जोगोनारजोंबो। जों जुदि ओ बिफांखौ जों गायोब्ला फांसेयाव जुदि ओ नैजि नैजिथा फिथाइ मोनबा बेखौ जुदि फानोब्ला जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरोना नोंथां। बेबायदियैनो जोङो फालांगि मावनो हायो जोगोननि सायाव। आरो जोङो आबाद मावनाय होनना बुं बा जोंना दं ओ बायदि रोखोमनि बेसर बेसर आबाद मावोब्ला जोङो मैथ्रु बिबारखौ जोङो ओंख्रिबो